हेल'
औ हेल' नथा औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों बिदिब्ला औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आलायनाय सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना?
औ दङ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों आबाद मावनायनि जायखिजाया आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों आरो नोंथाङा औ बिदिब्ला आं नोंथांनो बे आबाद मावनायफोरनि सायाव एसे फोरमायग्रोना होनोसै ना।
औ नंगौ नोंथांसो फोरमायनो हागोन।
औ जोंहा आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोंहा आबादखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गासैयानो माने आबादारि बा जोङो गासै बेफोरबाददि आबाद मावनानै जिउखौ खुंनाय जायो आरो ना। गोबां माने मैगं थाइगंनि बेफार फालांगिबो खालामनानै जों माने गाव गावनि जिउखौ खुंबोनो हायो खुंबोनो खुंबोयो आरो
औ नंगौ।
बिनि उनावहाय जोङोहाय गुबैयाव जोङो गावनि जानायनि एबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो माइ आबाद मावनाय जायो आरो ना। बेखौ जोङो दैज्लां दैज्लां बोथोरावहाय मावनाय जायो जोंहा बेयाव गिबियाव माइ गायनो थाखाय जों खोथिया फुोग्रना लानाय जायो आरो बेनि बिनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फोखांनाय नि उनावहाय आरो जों खो थियाखौ फोननो थाखाय गिबियाव जोंहा माइज्लि नांग्रोगौ आरो ना बे माइज्लिखौ जोङो बिदानबो होननाय जायो बेखौ जोंहा गावनि नांगौ रोखोमनि बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै लानाय जायो आरो
औ नंगौ नंथां
ओ बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो खोथिाया जौवबा जोङो खोथिया नैजिबा नैजिबा सानसेनि उनाव एसे गोजौ फुजानो हानाय जायो आरोना बे समावहाय जों आथिखालावथ' जों माने ट्रेक्टरजोंनो माइ एवनानैबा जों आबाद फोर मावनाय जायो गोदो गोदाय समावहाय जोङो बेफोरबायाददि मावनाय जायामोनहाय गोदो गोदाय समाव जों हाय बांसिनै मोसौ बा बेफोरबादि मोसौनि ओ बेफोरबादि ओ मोसौ हालेवनानैसो जों गोबां आबाद मैगं थाइगंफोरखौ मावनाय जायोमोन आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालावथ' जोङो खम समनि गेजेरावनो जों गोबां हाफोरखौबो माने जों मावनो हायोबा जोङो जेरै हमना ला जोङो खैथिया फुनाययावबो जोंहा गोदो गोदाय गोबां माने रुवानिफोर लानाय रुवानिफोर लाबाबो माने रुवाफोर रुवानिफोर लाबो माने गोबाङानो माने सावरि बादालि जायोमोन आरोना आथिखालाव जोङो बुंनो थांब्ला गुबैयो माने फैसा हरनांगौबा बेफोरबायदि फैसा हरनानै जों गोबां रुवानिफोरल लानांगौ जायोबा जोंहा बेबाददिनो गोदोनि दिन आरो दानि गोबां सोलायनाय फैबाय दा थाङोबा जोंहा जेरैहाय जोङो ओ गोबां हाखौबो बा जोङो गोबां ओ गोबां फोथारफोरखौबो जों खम समनि गेजेरावनो जोङो खैथाफोरखौ फुनो हायोबा जों गोबां रुवानिफोरुल लानायनि गेजेरजों आरोना।
औ नंगौ नोंथां औ।
अ बेबादिनो जोङोहाय जोङो माइखौ जेब्ला जोङो खोथियाखौ फोयो फोखांनानै जोंहा गिबियाव जोङो माने बेयाव एम्फौ जानो हायोबा बेफोरनि थाखाय जों मुलि आरि होनाय जायोबा बेयाव गोबां बेखौ जोथोन लायोबा जेरैहाय एम्फौ एनला बा बेफोरबायदिनो मोसौ मोसौ मोसाफोरा जागोन साननानै जोङो माने बेखौ नेट फोरजोंबा बेफोरबायदि बेर आरि होननानै जोङो सोंनाय जायो आरोना। जेन बेखौ जानो हाया बिनि थाखाय। बेबादिनो जोङो खोथियाखौ फुखांनानै जोङो गायस्लायनाय जायोबा जोङो बेबो गा यनायावबो जोंहा दैनि गोनांथि जाबा आथि खालामानो जों गोबां दैखर बा मेसिनफोरजों दैखौ जोङो सारनानै बा जोङो बेफोरबादि दैखौ लाखिनानै जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ मोजाङै माने हाखौ ग्लेस ग्लेस हाब्रु खालामनाय जायो बेफोरबादिनो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायोबा जोङो आथिखालाव जोंहा माइ माइ गायनायाबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै जों मिसिनारिफोरजोंबो जोङो आथिखालाव माइ गायनायखौ नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो गोबाङानो बेफोर मे चिनफोरनि गेजेरजों माइखौ गायनाय जायो। बा बुंनो थाङोब्ला जोङो
गोबां रोखोमनि मेगं थाइगं फोरखौबो जोंहा आथिखालाव मानो जों गोनोखोआरि बायदिसिना रासायनारि मुलि आरि बाहायनानैसो जों मैगं थाइगंफोरखौ मावनाय जायो आरोना। ओ थिग बेबादिनो जोंहा बेफोरबादि माइ आबाद मावनायावबो गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो बा फिथाइनि बा एम्फौ जानो हायो‌ बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेजों लोगोसे जोंहा बा माइ गायनायाव जोंहा गोबां हाग्राफोर दङ बैफोर हाग्राफोरा जेन थैयो बेफोरनि थाखाय मुलियारि होननायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो‌ अ थारैनो बे ओ बेफोरबादिया जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंहा माइ आबाद खौ मावो अब्लाबो जोंहा माने गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो माइ माइ गायनायाव बो आरो औ। ओ थिग बेबाददिनो जोंहा बुंनो थाङोबा ओ जेरै जोङो दैज्लां बोथोरावबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मावनाय जायो। जेरै जोङो पटल बा जिं खा बेफोरबायाददिनो फान्थाव बेबादिनो ओ बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोंहा लाव जों बेफोरखौ मावनाय जायो बेफोरो जोंहा आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलियाफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना। ओ गोदो गो दाय समावथ' जों बेफोरबायाददि मुलिफोरखौ बाहायनाय जायामोनबा जोङो गोदो गोदाय बांसिनै मोसौफोरनि खि बा बि जिब जुनारफोरनि खिफोरजों गोबोरखि बेफोरजों खानस्रि हासार बेफोरजोंनो जों मैगं थाइगंखौ गावबा गाव न'फोरावनो न'नि खाथि खाला खना खनला जायगाफोरावनो जों गायनानै लायोमोन आरोना।
औ नंगौ नोंथा औ।
आथिखालाव जोंहा गोबां बेफोरबायदि मुलि आरि होना गायनायनि जाउनावनो जोंहा माने गोबां जोंनाव जेंना सोमजिदोंबा जोङो थाब थाबनो जोंनि देहा सोलेर फोराव बेमार आजार जायो जायनि जाउनाव जोंहा गोदो गोदायनि सुबुंफोरा गोबां समसिमहालागै थांनानै थायोमोन जेरै बिसोरो स्निजि द'जि बेफोरथ' थाखायोमोन आरो ना गोबां बिसोर माने गोबां मोजां ओ मैगं थाइगंफोरखौ जायोमोन बा बेफोरबादि रासायनारि मुलि बाहायनाय मैगंखौ ओ जायामोन बा जों गोदो गोदोहाय समाव मैगं थाइगंफोरा गोबाव समसिम थायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ खम समनि गेजेरावनो जोङो ओ मैगं थाइगंफोरखौ सेवलांनाय खौ नुनो मोनो आरोना।
औ बुं
औ बेबादिनो जोंहा जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेबादिनो जोंहा आबाद मावनायफोरावबो जोंहा आथिखालनि आरो गोदोनि गोबां फारागथि दङ बुंनो थाङोबा जेरै जोङो माइ गायनायनि बेलायावबोहाय नायनो थाङोबा आथिखालाव ट्रेक्टर जों गायोबा जों गोदो मोसौ हालिफोर जोंसो गायो सावरि बादालि जायो बा आथिखालाव जोङो गावजों गावनो माने
हेल' नोंथां
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ बिदिब्ला नोंथां आंबो एसे फोरमायना होनोसै नामा जोंनि ओनसोलाव औ औ औ मा मा आबाद मावनाय जायोबा दैज्लां बोथोर बा मेेसें बोथोराव आबादखौथ' गासैबो ओनसोलाव बा गामिफोराव मावनायखौ जों नुयो मानो बुं ब्ला जोङो आबाद मावोब्लासो जोङो जेरै मैगं-थाइगं बा जोङो माइ आबाद मावोब्लासो जों ओंखाम ओंखामखौ जानानै थांना थायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ-औ
आरो जोङो आथिखालाव नुनो मोनबावदो जोंना बांसिनानो खायफाबा बिदिनो लेखा फरा फरायनानैबो साख्रि मोनाबा बिदिनो आबाद मावनानै जिउ खुंनायबा थांनानै थानाय नङा होमबा नोंथां? औ औ थिग बिब्दिनो जों आबाद बुङोब्ला जोंहा माइ गायनायाल' जोंहा आबाद नङा जों बिदिनो मैगं-थाइगं बा बिदिनो खायफाया गय औ गय बागान थालिर बागान बिदिनो खुसेर बागान बिदि फिथाइ सामथनि बागान खालामामनानै गोबां बिदि आबाद मावगासिनो बा रां रुफा खामायगासिनो नङा होमबा नोंथां औ मानो औ मानो बुङोब्ला जोङो जेरै जोङो ब्रै बा बि गा जोङो गय बागान खालामोबा जोङो गिबियावनो गय फुलिफोरखौ बा हाथाय बाजारफोरनिफ्राय नङाबा जोङो नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोनानै गायनाय जायो आरोखि नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेखौ गायनानै जेनेबा जोङो ओ गय फुलियाव मोजाङै हासारफोर जेरै गोबोर हासार बा बिदि हाफोरखौ मोजाङै होनो आरो सम सम दै होनानै फुलि औ फुलि गायनायखौ मोजाङै फेदेरनानै जों बेखौ ओ ब्रै, बा बोसोर सोरनि उनाव जोङो गय फिथाइ थायनायखौ मोनो आरो नोंथां। आरो औ। जोङो मिथिना मोनो बिदि बोरैबा बिगा ओ गय बागानफोराव जोङो बोसोराव जोङो खमैबो नै लाख थाम लाख जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ-औ।
औ। ओ लोगोसेनो थिग बिब्दिनो जोङो गयखौ मोननाय रोखोमैबो जोङो फाननो हायो। जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला खायफाया बिदिनो बि फाङाव गय गोथां फानो बा खायफाया बिदिनो गोमोन जाहोनानै हाननानै बेखौ मोजाङै रुना फोराननानै सुफारि महरैबो फानो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ औ। ओ जोबोद बेसेन गोसायाव जोङो फाननो हायो आरो सुपारि गयखौबो नोंथां।
अ औ।
औ थिग बिब्दिनो जोङो औ थालिर बागानफोरखौ बुङोब्लाबो जोंहा ओ थालिर बागानफोरखौबो थिग बिब्दिनो जोङो गिबियावनो फुलिफोरखौ लाबोनानै गायनाय जायो आरो ना। थासारिफोरावबो जोङो मोननाय जायो बा हाथाय बाजारफोरावबो जोङो गोबां बायनानै मोनो आरो नोंथां।
औ औ औ।
औ थिग बिबदिनो जोङो थालिर बागानखौबो मोजाङै जोथोन लानानै बा बेयाव दैफोरखौ मोजां होना हाफोरखौ जाबै जाबै होनानै जोङो लोगोसेनो बेनि राननाय बिलाइफोरखौ मोजाङै हायै हायै होनानै जोङो फिथाइ थामनायसिम मोजाङै जोथोन लानानै जोङो ओ खम समावनो जोङो फिथाइ थाइ होनानै जोङो बेखौ गोबां रां खामायनो हायो आरो। बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै जोंनाया थालिर फिथाइया औ बोसोरफ्रोमबो थायो नङा होमबा मा बिदिनो
औ।
औ। थिग बिबदिनो जोङो थालिर बागान खालामनानैबो जों गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां। लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव जेरै नों थाङा फोरमायनो बायदि औ माइ आबाद मावगासिनो दङ। ओ जेरै माइ आबादनि अनगायैबो गोबां उफ्रा आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां। नाथाय जोंहा मा गोदो आबाद आबाद मावनाया एसे आलादामोन दा आबाद मावनाया एसे आलादा आरो नोंथां। औ। मानो बुङोब्ला जोङो गोदो आबाद मावनायखौ बांसिन ओ जिबियारि हासार बा गोबोर बिदिनो जाबोर जालानिफ्राय सोमजिनाय हासार बाहायनानै जोङो आबाद मावनायखौ नुयोमोन। नाथाय जोंनिया दा मा जाहै बाय जोंनिया औ रासयनारि हासार बाहायनासो गोबां आबाद मावो। जेरै इउरिया औ फसफरास बिदि बायदि बायदि हासार आरो आरो लोगोसेनो जोङो नुनो मोनबोयो ओ फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगंफोरा सेवैनि थाखाय बे फोराव मुलि बा बिदिनो हासारफोरखौ बाहायनाय मानो बुङोब्ला जोंहा खायफा फिथाइ सामथायाइया गोजान जायगानिफ्रायसो फैयो नालाय जाहाथे बैफोरो सेवनानै थाङा बिदि एम्फौ एनला जायाबा गाज्रि जाया होननानै। औ नोंथाङा फोरमायनाय नंगौ थारैनो सैथो। जोंहा आथिखालाव बिदि ओ ओ बांद्राय मुलि बाहायनाय बा रासायनारि हासार बाहायनायनि जाहोनावनो जोंहा बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जानानै जोंहा गोबां बेमार सोमजियो। मानो बुङोब्ला गोदो बिदियाव बेमार जानायखौ जों खोनायामोनबा जोङो नुवा खैमोन आरो मानो बुङोब्ला गोदो बिदि रासायनारि हासार बा मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथाइयाव बिदि मुलि होनाय गैयामोन आरो नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां।
औ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दोनथ' जागोन दे।
औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथां
अ औ।